औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
ओ आं नोंजों ओंखाम संग्रा न'खौ माबोरै जोथोन लाखिनो नांगौ बेनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ औ ओ ओंखाम संग्रा न' होनोब्लाथ' जाय न'आव जाग्रा लोंग्रा एबा ओंखाम सङो आरो जायो बेखौनो ओंखाम संग्रा न' बुङो नङा होमबा?
औ नोंगौ
उम बे संग्रा न'आ साकोन बे संग्रा न'आ साकोन सिकोन लाखिनाया जोबोद गोनां ओ जेरै गाव उन्दुग्रा न'खौ ओ साकोन सि साकोन सिकोनै सिबनानै मोजाङै लाखि खियो बेबायादिनो ओंखाम संग्रा न' खौबो जोथोनै साफा लाखिनो नांगौ मानोना आदारा जोंनि सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनां बेनिखायनो बे आदार बानायग्रा थावनिखौ जों जोथोन लानो नांगौ आरो
औ औ
ओ नङाब्ला ओ जाग्रा आदाराव बायदि बायदि बेरामनि एम्फौ एनला आरो जिउसा फोर बादेरनानै खहाबो खालामनो हागौ। बे बिथिङाव अराय सांग्रां आरो नोजोर होनो नांगौ। ओ संग्रा न'खौ सानफ्रोमबो सिबस्रां हस्रां साख साखोन सिखोनै लाखिनो नां नांगौ जेरै ओ आरो गार जानाय मुवाफोरखौ गारनो थाखाय बिदिनो दास्टबिन बा एक्सट्रा मवा मोनसे बिदिनो दिनग्रा पात्र प फोरखौ जों लानो नांगौ आरो दै गारनो आइजें आरो मैगं मैला दाखोर गारनो खादा एबा गुबुन मुवाफोर जगायना लानाया मोजां ओ औ संनाय खावनाय ब दुब्लियावबो बिब्दिनो ओ दर्जा खोरखि आरिफोरखौ खेवना लानाया मोजां जाहाथे ननेमा, खांख'मा, एन्जर, मावउजि, थाम्फै बेफोरो बेफोरनिफ्राय खाजाखौ रैखा मोननो थाखाय आलमारिफोर थानायाबो मोजां। नङा होमबा? औ। ओ आरो बेनि अनगायैबो बारजों गोजौनिफ्राय गोबां बिदिनो लेथ्रा मुवाफोर सिरियो जेरै गारला गार गारामाइ हाद्रि हाला गोग्लैदेरो।
औ औ।
बेनि थाखायबो जोंङो बिदिनो आलमारिफोर थानाया मोजां आरो।
औ औ।
ओ ओंख्रि ओंखाम खालाय दैफोर गोग्लैना संग्रा न'आव गिज्रा ओ जायैनि थाखाय थाब थाब बिदिनो न'फोरखौ साबस्रा साफाहै सिबस्रांनो नांगौ। जाहाथे ओ बिदिनो गोबां लेथ्रा जिब फिसाफोर बेफोरखौ होखारनायनिबो माख खासे मुलिफोर बाहायनो नांगौ आरो ओंखाम स संग्रा न'आव औ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदियै जोथोन लाखिनो नांगौ?
औ जेरै नोंथाङा होनबाय बेफोर गासैखौबो आंङो ओ मोनदांनो हादों जेनेबा बेयो थारैनो गोनांथि होननानै जोंहा ओ मानसिया मानसि हिसाबै जोंङो बयबो जाग्रा आदारखौ जाखाथारनांगौ नालाय थांनानै थानो थाखाय होमबा जों बयबो सुबुं हारिया ओ जाग्रा आदारखौ जोंङो बयबो ओंखाम संग्रा न'आवनो संखायो। आरो जोंनि जाग्रा आदारफोरा गासैबो ओंखाम संग्रा बे ओंखामनि सिङावनो थाजोबखायो नालाय बेनि थाखायनो जोंङो बेफोर जाग्रा आदारफोरखौ जोंङो साखोन सिखोन जायगायाव दोननाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
जाहाथे जोंङो ओ बेफोरनिफ्राय ओ साफायै लाखिनानै ओ जोंङो बेफोरनिफ्राय आदारफोरखौ मोजाङै दोननानै माने बेफोरनिफ्राय जानो हायो आरो। बेनि थाखायनो आरो जेरै नोंथाङा होनदों ओ उम सम सम बायदियैनो बेखौ ओ सिबबाय थानांगौ साखोन सिखोन खालामबाय थानांगौ होननानै थारैनो जोङो ओ ओंखाम संग्रा न' एबा गुबुन न'फोरखौबो जोङो ओ सम बायदियैनो ओ सिबस्रां आरिस्रां खालामबाय थानो नांगौ। जेब्लानो लेथ्रा जागोन अब्लानो उम। बेबायदियैनो जोङो ओ संनाय ओंखाम इसिंखौल' नङा संनाय बासोन ओ फोरखौबो जोङो साफायै लाखिनो नांगौ। ओ मानो होमबा जों बेयावनो सङो बेनिफ्रायनो जायो बेनि थाखायनो जोंङो बेयावहाय ओ सि जाननानै थानाय संखोन्दा ओ बासोनफोरखौहाय जोंङो मोजाङै सुनानै साफा खालामनानै फिन बेवहायनो संफिननांगौ जायो बेनि थाखायनो ओ जोंङो बासोनफोरखौ मोजाङै साफा खालामनांगौ आरो। जाहाथे बेवहाय सिथाबनानै थानायनियानो बेयावनो खनले खनले संबाय थानानै जाहाथे बियो जोंनि ओ देहानि सिङाव जेबो खहा खालामा बेनि थाखायनो जोंङो बासोनफोरखौबो साफायै सुनानै ओ आरो मोजां जायगायाव दोननानै जों बेखौहाय साखोन सिखोनै लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरो। आरो नोंथाङा जेरै होनदोंमोन ओ आलमारिफोरनि जोंहा गोनांथि होननानै नंगौ। जोंहा ओ बेफोरबायदिनो ओ जेरै लेथ्रा जिबिफोरनिफ्राय जोङो बासायनानै लाखिनो थाखाय जामु आदार आरो बे संग्रा बासोनफोरखौहाय ओ जोथोनै एबा बासायनानै लाखि नो थाखाय जोंनो आलमारिया जोबोद गोनांथार आरो ओंखामनि सिङाव
औ औ।
औ आं बेसांखिनिखौनो बुंगोन।
औ औ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ ओंखाम संग्रा न' जे साखोन सिखोनै लाखिनायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो ओ बासोन पात्र थायो जेरै संग्रा न'आवनो दो दाला साराय टावा खोस्लि ओ थफसि केटलि गामला
औ
गोबां बिदिनो ओ लाइ लथरफोर थाबावो जेरै बेनि अनगायैबो गोबां थेमाफोर थायो। आरो बिदिनो काप प्लेट थोरसि गिलास गोबां बिदिनो थायो बेफोरखौबो जोङो ओ बिदिनो साफायै लाखिनो नांगौ बिदिनो सुफा सुफा खालाम नानै बिदिनो मोजाङै दोननो नांगौ।
औ
ओ आरो ओ ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय गोबां बिदिनो ओ गुबुन गुबुन बाहायनाय जायो नङा होमबा जेरै अरदाबावबो जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो हायो गेस बिदिनो बायदि बायदि जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायबो जेरै ओ अरदाबाव संनाय खावनायनि रोखोमसे एंगारजाय एंगारजाथावि थावनि हिसाबै बेयो जाबाय आदार बानायग्रा थावनि बे अदाबा गोबां रोखोमनि जानो हागौ बे फोर जाबाय जेरै बननि गेसनि खैलानि केरासिननि आरो मोब्लिबनि दाना थ' बिदिनो गोबां बिदिनो मोब्लिब कारेन्टफोरजोंबो संनाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
अ बननि अरदाबखौ हा एबा इथाजों बानायना लानाय जायो बेखौ बंफां लाइफां ओ बिदिनो गोबोर गोरानजों फोजोंनाय जायो उम बनजों सङो ब्लाबो अरदाब सेरावनो बनखौ दोननाया गाहाम नङा मानोना बेजों लोगोसे बनजों लोगोसे गोबां एम्फौ एनलाफोरा थाफायो नंगौना नङा? ओ बेनि थाखायनो जोङो अरदाबाव ओंखाम ओंख्रिखौ सङो ब्लाबो ओ बनफोरखौ अरदाब खाथियावनो दोननाया मोजां नङा।
औ औ।
उम आरो बिदिनो खैलानि अरदाबखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै फिलानि अरदाबखौबो बिदिनो हा आरो इथाजोंनो बानायो ओ बेनि बिखौ खामहोग्रा मुङाया खैलायानो बेखौ फोजोंनो हानाय मुङाया खैलायानो आरो बेनिफ्राय गोबां उखुन्दै गनानै बिदिनो आबहावा एबा थासारिफोरखौ खहा खालामो आरो संग्रा मानसियाबो देहानि गोबां खहा जायो ओम बेनि उखुन्दै गनाया न'नि गासै मुवाखौ मैला गोसोम खालामो बेनिखायनो ओ बेनि अरदाबखौ न' सिङाव खालामा लासि बिदिनो जोङो गुबुन बायजोआवबो बिदि खालामनो हायो आरो। ओ जाहाथे ओ ओंखाम संग्रा न'आ जेबो ओ गाज्रि लेथ्रा जाया बेनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय ओ संग्रा न'खौ गोग्गो गोथार खालामना लाखिनो ओ थाखाय बार ओंखारलांहोग्रा फेन एबा एगजेस फेन होनो नांगौ एबा गोजौजों उखुन्दै गलांग्रा एबा फिन्दिलेसन दोननो नांगौ बिदिनो संनाय खावनाय समाव संग्रा न'आ उखुन्दै उखुन्दै उला मोनामनायजों जाहाथे बुंफ'बा आरो बेफोरजोंनो देहानि थाखाय जाहाथे गाज्रि जाया बेनि थाखाय जों बेफोरखौ बाहायनांगौ आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ गोजौ फारसे इनजुरजों जोङो फिसा फिसा गुदुं दोननो हायो जाहाथे बेफोरजोंबो उखुन्दैफोरा बाहेर जायो बेनि थाखाय आरो
औ औ
औ बिदिनो जोङो ओ ओंखाम संग्रा न'खौ जोबोद बिदिनो साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनि थाखाय गोनांथार जाहाथे जोंनि देहायावबो जेबो बिदिनो खहाफोरा जाहाथे गोहोम गोग्लैया बेमार आजारफोरा जाहा जाया बिनिखायनो ओंखाम संग्रा न'खौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ
ओं।
जोथोनै लाखिनांगौ आरो।
औ औ।
औ। दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय एसेब्लाबो मिथिनो मोननायनि थाखाय।
औ नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय बावाहरबाय।
औ दे होनबा ओ दोननोसै
औ औ दे।
औ